हेलौ खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ
हेलौ
खोनादोंना नोंथाङा? नोंथाङा खोनायाखै नामा? हेलौ नोंथाङा खोनादोंना खोनायाखै नोंथाङा? हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथां? नोंथांनि रायलायनायखौ आवाजखौ खोनाफैयाखै आङो नोंथाङा जुदि खोनादोंब्ला आरो नोंथांनिया नेटफोरा एसे प्रब्लेम दङ नामा? नेटा जुदि प्रब्लेम दङबा एसे दोरोदनानै हो नोंथां खोनानाय बादि खोनादोंना नोंथां? हेलौ नोंथाङा आंनि आवाजखौ खोनाहैदोंना खोंनाहैयाखै?
हेलौ
हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां?
खोनायाखैमोन दासो खोनादों।
अ आं आं रायलायनायखौ खोना हैयाखैमोन नामा नोङो?
औहो
अ आं नोंनिखौ जेबो खोनायाखैमोन ओमफाय नै दासो खोनादों आं नोंथांनि
अ आंबो खोनाखैमोन।
अ माब्रै दङ नोंथां खबर सबर?
मोजाङैनो दं।
मोजाङैनो दङ। दाथ फ्रियानोखा?
फ्रियानो दा।
उम दा होमबा जों रायलायनोसै ना।
औ आंना गारामाया एसे प्रब्लेम दङ एसे। ओ गगा मोननानै
औ औ औ
औ
आरो बोथोराबो माने ओरै अखा हाबाय थानाय ना दा नोंथांमोननि थिं अखा हायाखै नामा?
हागासिनोमोन नै नि गैथवा
उम बेबादि अखा हाबाय थानायखायनो मानि गगाफ्राबो बारा माबा खारनो नागिरा दिनै बोथोरा आरो अखा अखा जाबाय थानाय जादोंना बोथोरनि थाखायनो बेबायदि जाबाय दंङ खोमा फ्राय मानसिफ्रा बिदि जादों। आदसा होमबा दोंङो नोंथां खोनादों ना हेलौ ओ होमबा जोंङो होय बब जोंङो बर मानसिफोरनि मा होनो ओ बे जिब जुनार फिसिनाय जेनेबा संसार जानायाव जेखिनि जिब जुनारफोर फिनि सोमोन्दैहाय जोङो एसे रायलायजागोन नामा
रायलाय जागोन
उम नोंथांङा एसे ओरैनो फोरमायनानै होग्रोदो मा जोंङो जे नोंसिनिथिं गुबैयैहाय माबायदि माबायदि दा आथिखालावहाय माबोरै जिब जुनारफोर फिसियोना फिसिला आरो फिसियोब्ला माबायदि माबायदि मा मा जिब जुनारफोर फिसियो एसे खोन्थाना होदो नोंथांमोन निथिंजायनिखौ
जोंनि ओर बिसनाटाव एसेबांदि जिब जुनार फिनाय मा गैया हा हा जोंनि बिसनाटाव बहुद खम आरो फिसिनाया जिब जुनार
बिदिनो नखरफ्रावलाय दङ बिदिनो ग्रुप वाइस मानाय गैया आरो बिदि
जेनेबा नखरफोराव फिसिनायनि सोमोन्दैनो बुंनो हागोन
औ नखरफोराव फिसिनाय हिसाबैथ बिदिनो बारा इसिबां माबा गैया जोंनियाव बिदिनो दाउ अमा बोरमाफोरलसो दङ बेनि सेबां आरो बो खोब माबानाय नङा दावगानाय नङा आरोनि फिसि बै
बे जिब जुनार फिसिनायनि गेजेरजों नखरफोरावहाय माबा मोनसे सुंथानाय होयो नामा माने नखरफोरखौ बेजोंनो सोरबा माने दैदेनलांनाय माने रांखान्थियारि बिथिङाव बेफोरबायदि
बेजोंथ एसे एनै सोरबा सोरबा साफा सानैया सुंथादों बिदिनो गुबुनावथ आरो जिब जुनारबो नुनो मोननाय जाया आरो नखराव
उ
दाउ अमानि अनगायै जेरै मोसौ बोरमाफोरखौ नुनो मोननाय जाया
औ औ
गुबनि
दामानि आंबो एसे बुंसै ना
औ।
बेखौनो आंबो माने जों मिथिनायखौ नोंथांनो खोन्थानोसै आरो।
खोन्थानो हा-
मानि जोंनिथिंजायबोथ बिदिनोसै माने थासारि माने आथिखालनि माने मुगायानो सोलायबाय नालाय।
औ।
औ मानि जिब जुनार फिसिनो थाखाय मानि जेनेबा हमनानै लाबाय आं मोसौ मोसौफोरखौ लासिगोन जेनेबा। मोसौ मोसा। बेबायदि बोरमाफोरखौहाय माने बाहेरायाव खानो थाखाय माने जायगानि खोब दा माने आंखाल जानानै फैबाय आरो माने जोंनि। थिं आरो माने मोसौ खानो जायगा गैया जायो माने दानि बांसिन मानसिफोरा माने दैज्लाङावथ आरो जायगायानो थाखाया माने जेनेबा माइ आबाद मावो माइ आबाद मावनायनि गेजेरजोंहाय माने जायगाफोरा थाला खालि जाला माने मोसौ खानो जायगा गैला। जाबाय माने बेखायनो मोसौफोरखौ खम खम फिसै जेनेबा थाथारबाबो माबा मनै बेफोरबायदि थायो आरो बोरमा। बाबो बिदिनो माने बुरजा बुरजा। फिसिला आरो खिन्थु सिगांनि समावहायबा माने मोसौ बोरमाफोरखौहाय माने बयनिबो नखर। नखरावनो माने एसे बुरजा बुरजायै नुनो मोनोमोन आरो गैयाबाबो सयथा सातथा दसथा बेफोरबायदि मोसौ बोरमाफोर माने थानायखौ नुनो मोन आरो माने दा बेफोरबायदि नुनाय जाला माने जोबोद खम जालांबाय आरो बेफोरबायदि जिब जुनार फिसिनायफोराहाय दाउ अमा। दाउ अमा लानाय। बे खिन्थु दाउ अमा लानायाहाय एसे दङ आरो दाउ। फोरखौबोथ नखरफ्राव फिसियो बेफोरनि गेजेरजोंनो माने जोंनिथिंजायनि मानसिफोरा माने दाउ अमा ओमफ्राय बोरमा बेफोरनि गेजेरजोंनो माने खायसे माने गावनि नखरनि गोनांथि। सुफुंनायबो गोबां दङ आरो मानिे बेफोरनि गेजेरजों गावनि न'खरखौबो फोथांनानै लाखिबोदों आरो।
नंगौ नङा। खोनादों। जोंनियावथ दा हालामा। जोंना एसे गुवार नालाय। दा जोंनियाव मोसौ बोरमा। फिसिनायनि गोबां खाबु दङ आरो माने खानोबो जायगा दङ माइ गायबाबो माने हाफ्रा गोबां दं नालाय न'खरसेयावनो गोबां गोबांनो।
औ।
खोनादों ना औ दा बिनो सोर सोर सोरबा फियो। औ खोनादों दा बिदिनो मोसौफोरखौ सोरबा फियो गोबाङानो।
औ।
ना। दङ बिदिनो सोरनावबा हालिब्रै हालिबा गाहाम गोनां दङ। जायनाव दङ दङ ओ।
औ। जोंङो बेफोरबादिखौ जुदि जायगा दङब्ला हायोब्ला जोंङो फालांगियारि नोजोरजों मावनो नाजायोब्ला मोजां जायोना नोंथां जुदि। जायगाफोरा जुदि थाखायोब्ला जुदि उम। माने बेफोरनि गेजेरजोंबो आथिखालाव माने गाव। औ माने सासे जाफुंसार मानसि महरै सिनायथि होनो हानाय जायोना। होनबा फार्म फार्म खालामनायनि गेजेरजों मा बोरमाफोर बहाय जुदि नोंङो फार्म खालामोबा फार्मिंनि गेजेरजोंहाय माने आथिखालाव गोबां मानसिफोरानो बेफोरनि गेजेरजोंबो माने माने गावखौहाय दैदेनलांनाय नुनो मोनो आरो जुदि जायगाफोर दङबा खालामनो हायोबा मोजां आरो ओरैनोथ' दायो गोनोखोनि मुगा जाबाय नालाय गोनोखोनि एसे आदबखौ लानांसिगोन नङा होमबा?
लानांगौ औ
कलारारि जुदि बेफोरबायाददिखौ मावलांङोब्ला जोंङो नितसय बिनि गेजेरजोंबो जोंङो जिवखौ दैदैन लांनो हानाय
औ औ दा जोंनियाव एसेबां आरो रांखान्थियाबो जौगानाय नङाना गोग्लैसोनायसो
अ
उम रांखान्थियारि बिथिङावबो जोंनिया बारा इसिबां दावगासार सारनाय नङा ओ गामियारि ओनसोल औ
औ औ औ बेबो मोनसे जेनेबा माबा मोनसे मावनायनि सिगांथ' जोंनियावहाय माने सिगांग्रो रांखान्थिनि
रांखान्थियाव बे थाग्रोनांगोन आरो
औ जोङो रांखान्थिया थायोब्लासो जोङो मबेबा मोनसे खामानि खौ मावनानै होनानै जोंथ' बुंनांगोन आरो अब्लाबो सानफा लाङोब्ला निफ्राय हथात खरि खनसेयैनोथ' बा खनसेनो गिदिर हानो नङा होमबा एसेनिफ्राय जागाय नानै फिसा फिसानिफ्राय गिसिर गिदिर खालामलांनो जुदि हागोन आरो जुदि नाजायोब्ला आरो नाजानाय थायोब्ला
औ औ
ओम बेफोरनि सायावबो आजिखालि गोबां जायगायावनो माने ट्रेनिंफोर होसैना जेनेबा बोरमाफोरखौ माबोरै फि फिनांगौ माबादि आदर खालाम आदोर लानांगौ बोरमानि थाखाय माबायदि आदार जगायनानै होनांगौ बेफोरनि सायाव फोरोंनाय गोबां रोंगौथि गोनां मानसिफ्रा ट्रेनिंबो होयोना आथिखालावहाय
औ
बेफोरनिफ्राय खोनासंनानै जुदि खालामलाङोबा एसे मोजां जागोन आरो आरो नोंथाङा माबाफोर बुंबावगोन
बुंनोथ'
हेलौ खोनादोंना नोंथां? खोनादोंना?
खोनादों औ
ना जाथसिगोन नामा नोंथांना बेखिनियावनो? नामा रायलानाय
फोजोब जासिगोन।
ओ थां होमब्ला।
दे होमबा ना नोंथां औ दे नोंथां